हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां औ नोंथांजों एसे सावरायजागोन ना नोंथां
खोनदो नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथांजों साराय जागोन ना नोंथां औ औ खोनादों नोंथां नोंथांजों सावरायजागोन ना नोंथां
औ फावार हो नोंथां औ फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथा फोरमाय जागोन जाया थां औ
औ नोंथांजों आं फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय ओ नोंथांजों आं बेरायनायनि दावबायनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां औ नोंथाङा नोंथाङा बहा बहा थांखो नोंथां फोरमाय ओ बुंनो हागोन ना नोंथां
पखामाथा बा नोंथां बगमाथायाव दैमा दैसा दोङो नोंथां बेफोरबायदिनो गाब गाब दादाबनि मानसि फैयो बेफोर दंफां लाइफां बोग्रि बेफोरनो मन्दिरबो दं इयाव आगोलनो
औ मन अ
मन्दिरबो नुनाय जायो नोंथां बे बगामाथि होननाय ओनसोलाव अह बाथौ थानसालि बरनि मइेन ओ बान थानसालि बेखौ नुनाय जायो नोंथां बे बख बगामाथायाव थांबाय बेकिं सुकि थांफेरबाय बेफोर बादि सुखियाव फोरदिदिनो हाजो दैमा दैसा हाजो दैमा दैसा दोङो दंफां लाइफां दों बेफोरबायदिनो मो ओ समायना रमायना बे फोरा सिखिरि नुलाबायो लामा दथाबान बिखिं आरो खि सुखि थांबा आरो दारागाव बे बेफोरबायदिनो दैमा दैला दारागाव दोङो बेफोरबायदिनो दंफां लाइफां सिखिरि जिब जुनार बे बिभिनथरा बिभिन दं दं बेफोरनो गाब सिफायो बेयावनो, ज' ज'यैनो सेंग्रा सिख्ला हग बोराइ बुरै हग बेफोर बायदि गाबनि मानसि फैयो दैमा दैसा दंफां लाइफां बेफोरबायदिनि हाजो बेफोरबायदिनो
औ औ मागोफोराव थांनाय जायो आरोना नोंथां बेफोराव औ
जायो नोंथां बेफोरबायदि, बेनो दिनाव सम लानानै फैनाय जे समाबो आरो मोनबाय थायाना नोंथां, गावबागाव सम लाना गावबाागाव थांनाय जायो नोंथां बे
औ दैसाफोराव दुगैनानै मोजां मोनो आरोना नोंथां औ औ थान्दा मोनो औ औ औ औ औ
सुग्लाय होयो,
औ औ औ औ दाब दाब जायगानिफायबो फैयो आरोना नोंथां औ औ औ औ गुबुन गुबुन जायगानिफायबो फैयोना नोंथां औ औ औ औ आरो बहाबाफोर थांबावबाय नामा नोंथां हेलौ नोंथां,
औ नोंथां औ औ दाब दाब जायगानिफाय फैयो नोंथां, औ औ बिखिं आरो जोहोलाव पार्क होनो जोहोलाव पार्क आवबो थांफेर औ नोंथां जोहोलाव पार्कफोराव थांफेरबाय बे जोहोलाव औ औ खोनादों, औ खोनां नोंथां खोनादों ए जोहोलाव पार्क जो ओ तास्क होनांगौ नोंथां, ने गेद फास आव रां लानाय जायो, गेद फास होनो बिखौ आगोल जों थांफेरनाय बुगाव गेदेर फास आव,
औ
गेट पास एकस' आसि थाखा लायो थायोनो टिकेट होनाय जायो बेै टिकेटखौ जों गेटसो दाननाय जायो दानखांनाय उनाव। बेखो।
औ औ। औ औ नैजि रांसो लायो नामा नोंथां बेहाय?
किसुमान त्रिस थाखाबोलाय दा नोंथां बिसथाबो लानायायो नोंथां बेयाव बिस थाखाखौ राख टिकेट नौ बेकेट र' औ नै -नै- नैजि राङ औ नैजि रांखौ र'